औ नों नोंथां खोनादों
अ अब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दिनै ओ न'खर संसार दानायाव बोरै बिहोमा होलांनांगौ आं न'खरनि सायाव सावरायनोसै सानदों
औ नोंथां औ हागोन नोंथां
औ अब्ला न'खर होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बयबो मिथिखाग औ फेमिलि नङा होमबा मोनसे न'खर नखर जानोब्ला जों गाव हारसिं न'खर जानो हाया नङा होमबा नोंथां जों मोनसे नख नखर जानांगौब्ला जोङो बिमा बिफा बिदा फं फंबाय भाइ बागि गासैखौबो लानानैसो मोनसे नख फेमिलि नङा ओमबा आरो जोङो मोनसे नखरखौ जों मोनसे बिल्डिंखौ जों बायनो हागोन नाथाय जोङो मोनसे नखरखौ जों बायनां हाया, नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जों बिल्डिं न'खौ जों बायनो हागोन नाथाय नखरखौ जों बायनानै लानो हाया बियो अराय सैथो बेखायनो जों मोनसे नखर जानांगौब्ला जोङो मोन मोनसे नखरखौ बोरैहाय जोङो फोजौखांनो हायो होमब्ला जोङो जोंनि नखराव थानाय साफ्रोमबो जेनबा बिमा बि फाखौ लानानै बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बा भाय बाहागिखौ खौ लाना जों खौसेयै खामानि मावलांनांगोन नखर संसार दानायाव अब्लास बियो जोंनि संसार जानायाव खामानि होगोन आरो जों जेनबा बिमा बि बिफाखौ बो बुंनाय बोसो फोरखौ जों मानिनो हानांगोन आरो गावनि बिदा बिबाजैफोरनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ नों ओ माने माने नोङो मानिनानै लानो हानांगोन गेदेरा बुंनाय बाथ्राफोरखौ नों मानिनानै नानै लानो हानांगोन उदै उदै एनदेर गासैबो स समानै नोङो उम बोसोनफोरखौ जोङो होलायनांगोन लालायनांगोन माने गासिबो जेनेबा नखर दानायाव जेनेबा गासैनिबो बिहोमा नांगौ अब्लासो जोङो मोनसे नखर खौ जों गोग्गोम खालामनो हागोन आरो अ नङाबा जोङो नखर दानायाव जोङो गोबां बेले बेजेया सौफैयो जायनि जाहोनाव जोङो खम समनि गेजेरावनो जुदा जुदा जालायनो गोनां जायो नङा होमबा नोंथां जेरै बिदा फंफाइ फाइ बाहागियाबो जुदि बुरजा जायोबा जोङो अ खम समनि गेजेरावनो जोङो गावस्रालायनाय जानानै जोङो जुदा जुदा जायो। आरो बे जोंनि जुदा जानायाबो बो नेमखान्थिखो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो फैबाय थाखानाय नङा होमबा नोंथां? अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनो स सानदों जे जेनेबा बोरैहाय जोङो न'खर दायोब्ला जोङो जोंनि बर नखरफोरखौ बोरैहाय फोजौखांनो हागोन? आं नोंथांनियाव सों थोंजोङैनो सोंबाय बोरैहाय खालामोब्ला जों जोंनि बर नखरफोरखौबो मेहेर गोनां आरो गोग्गोम जौगाखांनाय खालामनो हागोन नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
नोंथां भागों ओ नखर नखर होनोब्ला नखर गंसे होनोब्लाथाय न नखर गंसेयाव जोङो जिखिनि सुबुं दं बेखिनिया गोरोब लायना थानांगोन जेरै जोंखो बांसिनानो मानसिफोरखौ जौआ ओ बिदिनो नांलाय खमलायाव माबा खालाम मो नालाय खोख्लैयो नालाय। बिदिनो जौ लोंनाय गारनांगोन जेनेबा बारा लोंनाङा खम हिसाबै लोंनांगौ आरो गावबा गाव थाल थानांगौ बिदि
औ नंगौ
खोनादोंना नोंथां? औ। बिदिनो ओ बिसोरो गोरोब गोरोबलायना थानांगोन औ बिदिनो बिसोरो गोरोबलायना थानांगोन आरो बिनि बाथ्राखौ बि मानिनांगोन आरो बेबो बिनि बाथ्राखौ मानिनांगोन बिदि सोलिनो थाखाय बिदिनो बाथा मानिलायनाया जानांगोन आरो आरो बिदिनो खायफा खायफा खरसानि खरसानि बेलायाव ओ बिदिनो नांलाय खमलाया जायो बिदिनो
औ।
औ बिदि बिदिनो ओ बेबो खरसा खालामनांगोन बेबो खरसा खालामनांगोन बिदा फंबायनि गेजेरावथ बिदि जाखायो नालाय जेनबा संसार जालायनाय जायोब्ला। नाथाय ओ बिदिनो आरो नखर गं गंसे दानो थाखाय गासिबो
औ
नखर गंसेया जौगालांनो हागोन आरो बिदि नांलाय खमलाय मालाबाबो जौगानो हाया खोनादोंना अ औ नोंथां औ ओ दा बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा एसे औ दे बुंलाय नोंथां
बुंलाय नोंथां
ओ नोंथांआ दा न'खर गंसे जौगानो थाखाय मा मा जेन'बा खालामनांगौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ ओ हागोन नोंथां जों न खर गंसे जानांगौब्ला जोङो बोरैहाय खालामनांगोन होननानै बुंनो थाङोब्ला जों नोंथाङा बुंलांखाबाय गासिबो ज' खौसे जानांगोन। आरो नोङो गावनि हौवाखौ हौवा ए गावनि हिनजावखौ हिनजाव होनानै बिसोर सानैदों बुजिलायनो हानांगोन मानोना हि नजाव माहारियानो न'खरनि गाहाय नङा होमबा नों थां हिनजाव माहारिया दिनै ओ न'खरखौ बेंनाय बायसा जायो। मानोना हौवाफोरा बाहेराव खामायनो बा रां आरजिनो थाङो जायखौ न सुंथानो थाखाय रां नांगौ राङाबो जोंनि थाखाय गोनांथि। नङाहोमबा बेखायनो बियो न खर सुंथा गावगायनि न'खरखौ सामलायनो थाखाय रांनि गोनांथि जानायलाय बेयो बाहेरायाव खामानि मावनो गोनां जायो जायनि थाखाय बियो दिनै न'आव थानो सम मोना जायो। आरो हिनजाव बा आइ जो माहारियासो जेनेबा न'आव थायो आइजो माहारियासो न खरनि माइनाव नङा होमबा नोंथां थिग बिदिनो जेनेबा न'खर बेंनायखौ न'खर नायगिदिंनाया बे अरायबो आइजोनियावनो थायो। बा आइजोफोरानो गथ' गथाय खौ मोजां बो- सोन होनांगौ। जेनेबा बिमानि रावखौ गावगाय जेनेबा बिमायानो जेनेबा गाहाय नङा होमबा बिमानिफ्रायनो जोङो गिबियाव जो आइ आफाखौ सोलोंग्रोनानै जोङो आब' आदा बेफोर रोखम भासाखौ जों बिमानिफ्रायनो सोलोंग्रोयो गुबुन रावनिबो फ्राय सोलोङा। मानोना जों जोनोम जानाय बेजों लोगोसे जों बिमाजोंसो गोरबोआव जोङो सिथाबनानै थायो नङा होमबा। बिमानिफ्रायसो जोङो औ आ फोरखौ जों सोलोंबोयो थिग बिदिनो मोजां बोसोन होनांगौ गाव गावनि गथ' गथायाइफोरखौ। हामाखौ हामा मोजांखौ मोजां बिदिनो जोङो उन्दैनिफ्राय जों गाव गावनि गथ' गथ'खौ जु मोजां खालामनो हाब्लासो जोङो नोंनि इयुन न'खराबो बेबायदिनो साबना हाबना थागोन होननानै आं सानो आरो। मानोना उन्दैयावनो जों गथ' गथ'फोरखौ मोजाङै गियानखौ जोङो होनो हानांगोन मानोना नोङो राबाला बे बे गथ'खौ जेरै नों गियान होनो हाया थिग बिदिनो औवा गंसे खुनु औवा गोरलैखौ नों जेरै बसिया फेदेमना दोनोबा औवाया बिदिनो फेदेमनानै थायो आरो नों जुदि थोंगोरै औवाया बे थोंगोरैनो थाङो थिग बेदिनो मानसिनि गियाना ब नों जुदि गथ'खौ नों गारनानै दोनोबा गियान होआबा थिग बिदिनो गथ'आ बिदिनो गियाननि गियाना दाल जालांगोन। थिग बिदिनो नोङो मोजां खौ नों बिमाया फोरोंनाया बिमानिनि गाहाय दायथ' होननानै आं सानो आरो। अब्ला आं नोंथांनियाव सोंनोसै नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलावहाय जेनेबा बोरैहाय बिदि न'खर सुंथा दानायाव गावायनो गथ' गथायफोरखौ नोजोर होदां होआखै बेफोरनि जयाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आथिखालाव जोंनि गथ'फोरा गोबाङानो मबाइल लानानै ओरै लानानै दिनै फरायनायाव खम जालांनो हमदों।
औ औ औ नोंथां आथिखालाव थ' गोबां सुबुङानो बिमा बिफायानो गथ'फोरनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनोननो मबाइल हेगारना होनाय जादों जायनि जाहोनाव गथ'फोरा गोबां आ गाज्रि जालांनो हमदों मानो होनोब्ला बुङोब्ला मबाइलाव गोबां मोजां गाज्रि फैयो नङा बा बिदिनो आरो औ आरो बिदिनो ओ बिसोरो गेम गेलेयो मबाइलाव खेला गेलेयो बिदिनो बिसोरनि माइन्दन्दा माने मेलेमफोरा बिदिनो बेयाव हाबजोबना थाबाय माने गोसोफोरा। बिनिखायनो बिसोरो दा मबाइलखौल' गोसो होग्रा जाबाय आरो बिदि फरायनायफोराव बारा ओरै गोसो होनायखौ आथिखालाव नुनो मोनाखै ओ बिदिनो बिनि बे बेलायाव बिमा बिफाफोरा एसे थाल लानांगौ आरो गथ'फोरखौ। ओ बिदि मबाइल फोर खौ हेगारला होना बायनाङा बिदि आरो फरायनायफोराव एसे थिननांगौ बिदि जोथोन लानांगौ आरो अब्लासो गथ'फोरा बिदि गियानखौ मोनगोन आरो अब्लासो इयुनाव बिसोरनि न'खर सुंथानाया ओ एसे मोजां जागोन आरो जेन'बा दा बिमा बिफाफोरा जि नांगौ बेखौनो होब्ला गथ'फोराथ' सायाव बारखागोन नालाय बेनिखायनो एसे जेनेबा मोजां बुस्थुखौ होनांगौ बिदि गाज्रि मबाइलफोरखौ उन्दै-उन्दै समावनो होनाया मोजां नङा आरो बेनिखायनो बिमाफोरा ए बिमा बिफाफोरा एसे थाल लानांगौ । गौ आरो नथां।
औ
औ
नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो। जोङो आथिखालाव जों मबाइल जों बांसिन मानसियानो गोदोनानै थाबाय। आरो जुगानो मु मबाइलजों आरो मबाइलानो जोंनि ग गासै खामानिखौनो मावफुंना होजोबनो हायो। मबाइला जोबोर गाज्रिखौ मानसि खालामदों अलसिया खालामदों। जेरै नोङो गांसे खिथाबखौ नोङो मोजां फुरा फरायनो थाखाय नोङो टाइम नांगौ। थिग बे बिदिनो नों मबाइलाव नायनानै नोङो मबाइलावनो डाउनलड खालामनानै नों फरायो नाथाय बियो खिथाबजों जोङो जनानै फरायनाय बायसा जाया। मानोना नोङो ओ गो गासै समावनो नोङो मबाइलजों गासै गियानखौ नोङो लाजोबनो हाया। थिग बिदिनो जोङो बिजाब फरायनायाव जोङो अहेला जालांदों आरो बिमा बिफाफोरा खामानि मावनायाव उसुबिदा खालामो रि खालामनो मबाइलखौ गारनानै सानसेथोल' गथ'नो गार होनायखौ जों गोबां नुदों आरो दिनै जायनि थाखाय बिसोरो बिथांमोननि गथ'फोरा दिनै सोरबाया सासे सानैया ओ फरायनो हादों सोरबाया हायाखै बिदिनो हायैयासो बारा आरो मानोना बिसोरो बेफोराव नाय जुन बुस्थुफोरखौ नुनानै दिनै बिसोरो मोगथाङाव मोननो लुगैयो। थाखा दङ थाखा फैसा दङो गैया बिसोरो मिथिया आरो बिमा बिफाफोरा सानफ्रोमबो थाखा फैसाखौ उनथि उनथि बाहायनांगोन मानोना मानोना गथ'फोरनो रांनि थफ्लाखौ गथ'फोरनो रांनि लबिखौ बिसोरनि गोसोआव बिसोरनि मेगनाव नुहोनो नाङा आरो मानोना गथ'फोरा नांगौ खौ बाहाय नांगौखौ बायनानै हो नांगौखौ जेनेबा जाहो जायो मोजां बुस्थु बेफोरखौ बिमा दायथ' लानांगोन आरो ओरैनो जाबां जाबां लाब्लाब साब्लाब सोरजोंबा समानै खारफानो माहाजोनजों नों माहाजोन रोखोम खारफानो जुदि खालामोब्ला बे नोंनि न'खरा धंस' जागोन आरो बेखायनो हिनजाव फोरानो गाहाय बिफाव लायो । मानोना हिन्जावफोरानो न' खरनि मायनाव हिनजाव मोजांब्लासो मोनसे न'खर न'खरखौ नोङो बिहामजो मोजांब्लासो हिनजावा हिनजाव माहारिया मोजांब्लासो मोनसे न'खरखौ नों गोजौ खालामनो हागोन आरो ओ साननो नाङा जे जेनेबा हिनजावफोरा गुबुननिफ्राय हाबा खालामनानै गुबुनाव फैदों । फैनानै बियो जेनेबा न'खरखौ राज खालामफैनांगौ बिदि टाइपनि खालामब्लानो मोनसे न'खरा थुंगियो होननानै आं सा नो आरो बेखायनो आइजो माहारिया जेनेबा न'खर संसार जानायाव गोबां बिहोमा दङ आरो बिदि होननानै आं सानो आरो नों
औ ओ बिदिब्ला नोंथां संना समाबो गोबां जाहोलांबाय नङा होमबा नोंथां? औ आसा खालामो नोंथां औ दे नोंथां गोजोन्थों ।